औ।
औ नोंथा दा ओरैनो दंखायोना?
औ नोंथां।
औ दसे सम होनो हागोन ना नोंथांङा सावरायनो थाखाय?
हागोन नोंथां।
औ दा नोंथां जोंहाय जोंङो सोलोंथाइनि बागैनो सावरायनोसै नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय मानो गोनां बेखौ जोंङो मानो लानांगौ बेनि फारसे जोङो सावरायसै आरो दा सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोंहा जिउआव खाना होननानै जोंङो सा ननानै लानो हायो नंङा होमबा? जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो मा दाबसे जायगाफ्राव दावबायनो थांनोबो जोंङो हानाय नंङा। मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइ गैयाब्ला बै जायगानि माखासे थासारिफोर खौ जोंङो मोनथिनाय नङा बेयावहाय बबेजों मा दं मा गैया। जोंङो बै माखासे जायगानि ओ- थांब्लाबो जायगायाव थांब्लाबो जोंङो दावबायब्लाबो मा बै लिरनाय साइन बरर्डफोरखौ जोङो फरायनो रोंनाय नंङा नंङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ दखान बाजाराव हाथाय बाजार खालामोब्लाबो जोंङो मा खालामगोन? जोंङो मोजांङै ओ-रोङाब्ला सानखान्थिसो रोङाब्ला जोंहा मा जागोन थगायजागोन। गोदोथ' बांसिन बेबायदिनो बर' आइजोफोरा थगायजायोमोन आरो मानि थाखा फैसानि बेलायावहाय। जोङो माबा मोनसे मुवा बेसाद बायोब्ला जोंखौहाय बिसोरो गोरलैयैनो थगाय हरोमोन। दा बेखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो थांना थानाय समावहाय। सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो मोनसे समाज एबा हारिखौ जों गोजौ फारसे दैखांलांनो हायो। सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो। जोंनि माखासे ओ-राव हारिमु धोरोम आसार खान्थि बेफोरखौ जोङो सिनायथि थिहोनो हायो जेरै सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो स्कुल कलेजाव फरायनाय सोलोंथाइ बेनि अनगायैबो माखासे जोङो गोबांहाय ओ-सोलोंथाइफोर दं जेरै आखाइनि हाबाफोर मावनानै सोलोंनाय बे फोर नङा होमबा? दा सोलोंथायखौ जोंनो नांगौ आरो। जोङो सोलोंथाय लायो ब्लासो जोङो मा होनो गुबुनखौ जोङो फोरोंनो हागोन गुबुनखौबो जोङो लामा दिन्थिनो हागोन आरो सासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां सुबुङा मा ओ-जों- सोरबा सुबुङा जुदि गावनि थांखिखौ गोनो गोथो सायख'नायाव जादोंब्ला बेनोबो जोङो राहा दिन्थिनानै होनो हायो आरो दा जोङो
औ नंगौ नोंथां।
जोङो जेन'बा बा मेट्रिक पास जानानै जोङो हायार सेकेण्डारिखौ फरायनाय समाव जोङो ओइस एस फरायनो फरायनायावहाय जों मा साइन्स फरायनो आर्टस फरायनो बेफोरखौ जोङो माखासे जोंनि समाव बिमा बिफाया लेखा रोङाब्ला जोङो मा गुबुन बै सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनिफ्रायबो जोङो मा माखासे बोसोनफोरखौ जोङो लानो हायो। बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ थाखाथारनांगोन आरो अब्लासो जोङो मा गुबुन बै गोनो गोथो एबा लामा आन्दायनाय सुबुंखौबो जोङो फोरोंथाइ होफिननो हागोन नङा होमबा? दा जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफा जानानै जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मा गथ'फोरनो होथारनांगोन आरो। गथ'नि माखासे हानाय हायिखौ नोजोर बोनानै जोङो सोलोंथाइखौ होनो होनो नांगोन खायसे गथ'फ्रा जेरै देहायारि मेलेमारि बिथिङावहाय गोख्रों नङाब्ला जों बे गथ'खौसो सोलोंथायाइयाव नारसोमोब्ला बेबो जोंनि थाखाय गोरोन्थि जागोन नङा होमब्ला गथ'नि माखासे हानाय हायै खौ नायनानैसो जोङो बेखौ फोरोंथाइखौ होनो नांगोन आरो जे गथ'आ जेसेबां हायो जों बि- खौल' जोङो बेनो फोरोंनो नांगोन आरो बे गथ'नि हानायखौ नायनानैहाय आरो खायसे बिदिनो ओ- मेट्रिक पास जानायनि उनावबो बिमा बिफा दङ जे गावनि गथ'नि थांखिखौ सायख' नायाव जे गावसोरसो बिमा बिफायासो मा खालामो सायख'यो आरो गथ'आ जे माखौ हायो माखौ हाया बेखौ नोजोर होआ। गथ'आ जुदि साइन्सखौनो फरायनो हाखाथाराब्ला मेथ्सखौनो साननो हायाब्ला अब्ला जोङो बे फरायसाखौ जुदि जोङो साइन्सआव सोयोब्ला बियो बिनि थाखाय गोरा जागोन ना जाया गोब्राब मोनगोन ना बे फरायसायाथ' जाउनाव बेयावनो जोङो इयुनाव गाज्रि फिथाइखौ मोननो गोनां जायो आरो बेनिखायनो सासे गथ'नि हानायखौ नायनानैसो जोङो मा बेखौ सोलोंथाइखौ होनो नांगौ आरो दा बेयाव फोरोंगिरियाबो बिदिनो सासे गथ'आ बेसेबांसिम सोलोंनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बेखौ फोरोंथायाइ होनांगोन। जुदि जोङो बे फरायसाखौ रोङा होननानै दोनलांनानै जोङो गुबुनखौल' फोरोङोबा बेयो अब्ला जोंहा। सासे गुन गोनां फोरोंगिरिनि आखुआ बाव बेरखांनाय नङा आरो दा समान नोजोरै जोङो फोरोंगिरिया बेखौ नोजोर बोनानै फोरोंहोनांगोन दा जोङो सो ओ स्कुल कलेजनि सोलोंथाइखौ लानायनि अनगायैबो जोंहा माखासे जों जों लांफानो हायो जेरै- मोसानाय गेलेनाय मेथाइ' खननाय बेफोरखौ जोङो ओ सोलोंलांफानो हायो नङा होमबा। बेबायदि मोसानाय मेथाइ' खननाय खेला गेलेनायजोंबो जोङो जोंनि माखासे हारिखौ सिनायथि होनो हायो। दाथ' जोंनि बर' हारिआव बां गेले गिदिरफोरबो ओंखारबाय फुटबल गेलेनाय बक्सिं गेलेनाय। गोबां बेबायदि गेलेगिरिफोर ओंखारबाय। जायजों जोंनि हारिया मा ओ सिनायथि मोननो हादों आरो जे जोंनि बर'फोराबो बेबायदि गोजौ गोजौ ओ थाखोसिम थांनो हाबाय। मोसानाय बिथिङावबो जोंहा गोबां ओ बेबायदिनो बर'नि फिसाफोरा ओ बान्था लानानै फैनो हाबाय। आरो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हादों नङा होमबा बिदिनो बिनो आरोबाव जोङो माखासे बे मडेलिं खालामनानैबो जोङो गोबां सिनायथि मोनबोबाय जोंनि हारिया दानि मुगायावहाय जोंहा गोबां बेफोरबायदिजोंबो जोङो ओ गावनि ओ सिनायथिखौ आरो हारिनि सिनायथिखौ लांफानो हायो सोलोंथाइनि अनगायै। मडेलिं खालामनायजोंबो जोङो गोबां बेबायदिनो सुबुंफोरा गावनि जिउखौ दानानै दं। आरो दा जोङो सोलोंथाइ खौ लानोब्ला सिगाङाव जोंनि बिमा बिफाया नोजोर बुंनांगोन होनांगोन जे गथ'खौ स्कुलाव फरायनो थाखाय सम मथे थिनहरनांगोन सम मथे जोङो जानाय लोंनायखौ होनो नांगोन। आरो गथ'खौ जोङो मा न'आवहाय जोङो नायफानांगोन फरायसालियाव थांनानैल' जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ बे नङा मानो होनोबा फरायसालियाव फोरोंगिरिया गासैबो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौनो बेबायदि मोजाङैहाय नोजोर होनानै दिथा होनानै फोरोंजोबनो हाया। बेखायनो न'आवबो जोंहा मा फोरोंदेरनाय थानांगोन अब्लासो न'नि फोरोंनाय फोरोंगिरिनि फोरोंनायजों गथ'आ गोजौ फारसे दावगालांगोन नङा होमबा दा जो बिथिङाव दावगानायखायसो जोङो गोबां सोमोनांथाव सोमोनांथाव मुवा बेसादफोरखौबो जोङो दिहुननो रोंनाय जादों। जोङो माखासे मेसिनफोरखौबो जोङो दिरुननो गोंनाय जादों। बेबायदि आरो बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो ओ समाजावबो जोङो मान मोना। जाय सोलोंथाइ गोनां सुबुं बेखौसो गासैबो सुबुंफोरानो मान होयो आरो। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो ओ सानदों नामा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ जोंहाथ' नोंथाङानो बुंनाय बायदि सोलोंथाइ होननानै बुङोबा बेयो जोंनि थांना थानायाव सोरगिदिं जेरावबो गोनांथि आरो जोंनि थांना थानायनि गासैबो जिउआवनो गोनांथि नङा होमा नोंथां जोंनो सोलोंथाइ खौ ओ मोनसे समावल' लायो बे नङा जोङो मोनफ्रोम समावनो जोंनि थांना थानायनि मोनफ्रोम समावनो जोङो सोलोंथाइखौ लायो बेनि गेजेरावनो दं जोंहा माखासे फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो जोंहा गुबुन आखाइनि हाबानि सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो थुनलाइ आयदानि सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि हारिमुनि सोलोंथाइ जेरै मोसानाय मेथाइ खननाय नङा होमबा नोंथां। दा जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो माखासे आखाइ हाबानि सोलोंथाइ आरो थुनलाइ आरो हारिमुनि सोलोंथाइ बेफोरो गुबुन गुबुन नङा होमबा नोंथां दा बेनिनि गेजेराव जोंहा बयनिख्रुइबो गोनांसिन सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा आखाइनि सोलोंथाइ बा आखाइनि हाब सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां दा जोङो बेबायदिनो जोङो सो फरायसालिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जोङो जे जों जाय सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालियाव मोननाय जायो दा बे सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालिफोराव थांनानै लाहैनो गोनां जायो आरो गुबुन गुबुन सोलोंथाइखौ जोङो बेबायदिनो थि नङै जायगायावबो जोङो सोलोंनो हायो नाथाय जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ खालि फरायसालियावल जोङो मोननो हायो दा जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जोङो जायखौ फरायसालियाव थांनानै बिजाबनि जोहै बा सासे फोरोंगिरिनि फोरमायथिनाय बा फरायथिनाय बा बुजिनाय बुजायनाय बिनि सोमोन्दै बा बिसोरनि सायाव जे रोंगौथि मोननो हायो दा बेफोरखौनो मा होननानै बुङो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ। दा फरायसालिनि सोलोंथायाइयाव जोङो लिरनो हानाय गोहो, नुनो हानाय गोहो, बा नायनानै फरायनाय गोहो बा खोनासंनानै बुजिनाय गोहो बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो बेबायदिनो माखासे सर'नि गेजेरजों जोङो गावनो गाव बुंनो हानाय बा जोङो माखासे स्पिसफोर होनो हानाय बेफोरबायदि गोहोखौ मोननो हायो। दा जोङो फरायसालिनि सोलोंथायइयाव मोनसे नियम खान्थि दङ जे जोंहा फराय फराफारिखौ फरायै फरायै फरायनानै दा बैफोरखौ हारोंथाय लानाय जायो जे फरायसाफोरनि सायाव हारोंथाइ हारोंथाइ होननानै बुङोबा बे फरायसाया बा बिसोर फरायसाफोरा माखासे बेफोर बिजाबनि आयदानि सायाव रोंगौथि मोननो हादोंना हायाखै बा बेसेबां जौगानो हादों बेखौ नोजोर बोनो थाखाय बा फोरोंगिरिया गावनि फोरोंनायखौ जे माबायदि फोरोङोबा आरो साबसिनै रोंगौथि होनो हागोन बेखौ नोजोर बोनो थाखाय आरो फरायसाफोरनि गुबै जौगानाय बा रोंगौथि लानो हानाय बेखौ नोजोर बोनोबा हमदांनो बा जखा सुनो थाखाय बै हारोंथाइखौ लानाय जायो। दा बै हारोंथाइखौ लानानैनो माखासे फरा फरायसालिनि फराय फरायसालिनि सोलोंथाइयाव जे माखासे मान थाखो सुनाय, बा रोंगौथि सुनाय बा गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासे बा सोर रोंसिनो बेखौ सोंनो थाखाय जोङो बेबायदिनो फारिनं बा जोङो बेबायदिनो फारिमुनि जोहै जोङो मिथिनो हायो जे जाय साबसिन फरायसा बे बा जाय बांसिन नम्बर मोननो हादों बेखौ से नं फारि से फारि नङआव जोङो दोननाय आरो बेबायदिनो। रोंगौथि गोनांखौ गोजौ फारसे दोननानै बेबायदिनो लासै लासै बेबायदिनो जोंहा बोख्लायलांनाय बा जोङो फोरनि फारिमुआव दोननाय बेफोरनि जोहै जोङो फरायसाफोरनो फरायसाफोरखौ खोब बादायलायनाय मोनसे थासारि होनो हायो जेन' बेयाव फरायसाफोरा गाव गावनि ओ फारि नङा गाहाय फारसे थाङोबा मोनसे जुजिनाय जे आङो सेथि थाखोआव बा सेथि गिबि फारिमुआव थानो नाजागोन बैफोरबायदि गावजों गाव नाजालायनाय, जुजिलायनाय बियो सोमजियो आरो बे नाजालायनाय, जुजिलायनायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा बांसिन फरायनो नाजागोन आरो बांसिन फरायनायजों बांसिन ओ गियान मोनगोन बा बांसिन रोंगौथि मोनगोन बेफोरबायदि जायो आरो। फरायसालि ओ फरायसालिनि सोलोंथायाव मोनसे माखासे थि नियमफोर थायो जे फरायसालियाव थि समाव थांनांगौ फरायसालिया थि समाव गयो आरो फरायसालिया बेबायदिनो थि समाव जाग्रा जायो आरो बेबायदिनो जोङो साफ्रोमबो एखे बा जोङो साफ्रोमबो एखे मा होनना बुङो गाननाय जोमनायखौ गाननानै थांनो नांगौ बेयाव मोनसे जोंहा फरायसालिनि गानग्रा जोमग्रा था जायखौ जोङो इउनिफ्रम होननानै बुंनाय जायो। बेयाव साफ्रोमनियाबो मिलायनो नांगोन जेन सोरबाया गोदानसिन गानलांनाय सोरबा माहाजोनसिना गोदानसिन गाननाय गैयिफ्रा बेखौनो बे गाननाय बेफोरबायदि जानो मोना जेन गासैबो समान। नोजोरजों नायनो थाखाय बा समान मोनथाय बेखौ लानानै ओ इउनिफ्रमखौ खालामनाय जायो आरो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ लायोबा जोङो फोरमान बिलाइबो मोननो हायो।
बि
आरो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइया जोंहा जेरावबो सोलियो आरो जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो जोङो बे फोरमान बिलाइफोरा जोंहा गनायथि होजायो आरो बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाया जोंहा लिरनाय फरायनाय बेफोराव रोंगौथि थानायलाय सासे फरायसालिनि रोंगथि खौ मोजाङै लानो हानाय बा जाफुंसार जानो हानाय फरायसाया जेरावखि थाङा मानो बियो ओ जायगा आन्दायनाय नङा मानो होननानै बुङोबा जोंङो मोनफ्रोमबो जायगायावनो मोनसे मोनसे लिरनाय सिनफोर थायो बा दिन्थिसिन थायो दा बैफोरखौ गावनो गाव फरायनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माखासे साख्रि बाख्रिफोरखौ गावनि रोंगौथि बायदियै मावनो हायो आरो दा बैफोरबायदि साख्रि बाख्रिनि जोहैनो गाव गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ नागिरनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो आखाइनि हाबा आ नि सोलोंथाइ बुङोब्लाबो बेबायदिनो जोंहा आखाइनि हाबानि सोलोंथाइयाबो गोनांथार नङा होमबा नोंथां जेना जोंनि थांना थानाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर नांगौ बैफोरखौ बानायनानै सोलोंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां साबायखर थाबाय बे सम